नोंथां खोनादों
औ मा खालामानबाय दं नोंथाङा
ओ- दायोथ' आङो ओरैनो दंथ'यो
मायाबा खामानिफोर मावनो सानदोंमोन नामा नोंथाङा दायो
ओ- दायोथ' गोबां गरम जोंनि ओनसोलावहाय गोबां सान्दुं दुंदों बिनिखायनो आङो दसे ओ- औवा सहायाव बार जागासिनो दङ
अ बे औवाया नोंसोरनि नामा
ओ- जोंहानिथ' नंजोबा माने सिमायावनो गायनाय नालाय ओ- खावसे बेलेगनि गोलैयो खावसे जोंहानि गोलैयो आरो
बिदिब्ला नोंथाङा मिथियो नामा बे औवाजों मा मा आइजें आइला बानायनाय जायो मिथियोब्ला एसे खोन्थाना होदो आंनो
औ औवाजों मा मा आइजें आइला बानायनाय जायो होन होनोब्ला बर' हारिनि मोनसे दोरोङारिनि जेरै जोङो जेखाइ खबायाइ सेन बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो आरो जोङो औवा औवाजोंनो जोङो जोंनि जि फरायनाय लेखा बिजाब बा बहि बेफोरखौबो जोङो बे औवाजोंनो ब बानाय जोङो खोनानो मोनदों आरो नोंथाङा खोनादों ना
ओमफ्राय बे खोनादों नोंथां
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो जेरै जोंनो नांथारगौ ओ माइ जावनो बा सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ जोंनो गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो बिनिफ्राय जोङो होनो थाङोबा जोंनो जेरै जेवरा ओ माबा मोनसे जोङो आबाद मावोब्ला बेखौथ' जेवरा‌ दुमनांगौ जायो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ बेफोरखौबो जोङो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो गोदोहाय ओ ओम औवानि न'खौ औवाजोंनो न'खौ लुफुंनाय जायोमोन दानियाथ' बेफोरबायदि औवानि न' बा हानि न'खौनो जोङो नुनो मोनलिया।
औ
गोदोहाय आबैया आबौआ बुंनाय बायदिब्ला गोदो जेरै ओ उखुं जि थिं खायो बेफोरखौबो औवा खामि जिरनानैनो बेफोरखौबो खानाय जायोमोन आरो जोङो औवाजोंनो बेरा हेबनानै बेफोरबायदिनो बेरा न' बानायोमोन आरो औवाजोंनो खुन्था गायनानै औवानि खुन्थाखौनो होनानै न' बानायोमोन दानियाथ' गोबां ओ फाखा बा बेफोरबायदिनो आर सि सि न' लुयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंगोन नामा?
ओहो बे औवा होनोब्लाथ' नोंथाङानो माने बांसिन खोथाखौनो बुंखांखाबाय। अब्लाबो नोंथाङा बे सेल्थौ होननायखौ मिथिना मिथिया सेल्थौ औ गोदोथ' आं नोंथांखौ मिथिला खिन्थु जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव बे सेल्थोखौ आं आरो आंनि लोगोफोरजों गेलेनानैनो आङो देरबोनाय मानसि।
औ
उन्दैयाव गेलेना गेलेयामोन बेफोर सेल्थौफोरखौ?
बुंनो थाङोबा आं बांद्राय गेलेयामोन नाथाय ओ माखासे - मानसिफोरखौ आङो बेजोंनो गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ
आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ दानिया ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोनहा बेफोरबायदि गेलेनो सम गैया मानो होनोबा सोलों थाइनि मुग दानिया बादायलायनायनि मु-मुगा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां सैथो सैथो
औ जेरै जोङो ओ सोरांबानो फरायनाय ओ फरायनायजों जोङो थानांगौ जायो आरो बिनिफ्राय स्कुलफोराव थांनांगौ जायो बिनिखायनो समखौनो मोना।
औ नंगौ
औ आरो बिनि उनावहाय जोङो फैनानै बेफोरबायदिनो टिपसन आरो टिपसन बेलासियावबो लायो खायफाया फुङाव लायो। आ रो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो मबाइलफोराव दसे बेस्थ' थानायखौ जोङो नुनो मोनो आ रो।
औ हम
औवाखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बेफार फालांगिबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो औवा बुरजा थानाय फोराहाय बेफोरबायदिनो औवा सुबाखौनो दानफायजोबनानै बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावो फानहरो थाखा फैसा नि थाखाय बेफोरबायदि फानहरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
ओमफ्राय औवजोंथ' जोङो ओंख्रिबो जाजायो नोंथाङा बेखौ मिन्थि जानांगौ
औ जायखौ जोङो औवा मेवाइ बुङो
औ औ बेखौ नोंथाङा जाबायना जायाखै
आङोथ' जानानै खोब मोजां मोनो अनला ओंख्रि बा बेफोरबायदिनो दालिफोरजोंबो जानानै आं खोब गोथाव मोनो आरो
अ नंगौ नोंथां नंगौ ओमफ्राय बे औवा मेवाजों जोङो औवाखौ माने दानना दोननानै आसारबो बानायनो हायो आरो आसार बानायालासिनो माने बेखौ जोङो भैयामफोराव सोना दोननानै उनफोरावहाय माने माबा मोनसे ओंख्रिफोराव होफानानै जानो जेरै दालि ओंख्रियाव जों बेखौ होजायो ओमफ्राय बयलार ब्रयलारजोंबो जों बेखौ होफानानै जाजायो लोगोसे अमाजोंबो आरो नाजोंबो जोङो बे औवा मेवायावखौ होफानानै जोङो जाजायो आरोना माने जाबाथाय जोबोद गोथाव मोनजायो एसे गोखै गोखैनो
औ थारैनो
औ नोंथां बिदि ओयामेवाखौ मा मा ओंख्रिफोरजों जाखो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
औ नोंथाङा जेरै दा बुंदों बेफोरबायदिनो आंबो खोब जानानै गोथाव मोनो औ अमा बेदरजों बा आरो नाफोरजोंबो रोसि जायोबा खोब गोथाव मोनो मोनो
औ
आरो औवा मेवाइखौ जोङो बेफोरबायदिनो मिजि मिजि हानानै बेफोरबायदिनो बानलु संख्रि होनानैबो जोङो आसार खालाम खालामनानै ओंखामजों इसे एसेबो जाजायो आरो
औ नंगौ
औवा मेवाइनिबो जोङो बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आसार खालामना दोननानै
औ
औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव खोब फानो हाथाइ सेन्टारफोराव फेपसि बथलावहाय सोनानै बा बयेमाव सोनानै बेफोरबायदि फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ
औवा मेवाइखौथ' जोङो खोबनो गोदोहाय ओ ओम हाजोफोरनिफ्राय लायोमोन दानियाथ' हाजोफोराव बेफोरबायदि दि थांनो मोनला बा बेफोरबायदि हाबनो होला बिनिखायनो दानिया लकेल जि दङ बेजोंनो जानांगौ जायो आरो
औ उम माने बुंनो -बुंनो थाङोब्ला माने बे औवाया जोंनि गोदोनि समनिफ्रायनो माने जोंनि जोंनि जिउआवहाय सोलिबोनाय मोनसे गोनांथार आरोना
औ
आरो इयुनावबो माने जों -जोंनो बेखौ नांगौखौनो जाखागोन मानो होनोब्ला जों औवाखौ गोबां खामानियाव बाहाय - बाहायनो हायो बायदि बायदि खामानिफोरावहाय बाहायनो हायो
औ
ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिं औवाफ्रा माने खोब ओ खम जाबाय ना दङ' दाबो बिदिनो जेरै सिगां दङ'मोन
ओ जोंनि ओनसोलावथ' इदि औवाखौ खोब बयनिबो न'खराव नुयो ओ जोंनि बर' गामिफोराव बे फोरबायदिनो औवाजों सोमखोर समायना नुयो बर'फोरा बयहाबो औवाखौ गायनानै लाखायो मानो होनो बा जोंनो औवाया गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो जेरै जोंनो ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो खोथिया खानाय बा बेफोरबायदियावबो जोंनो थेङ'ल जिरनांगौनि गोनांथि जायो आरो जेरै जोङो बेफोरबायदिनोम ओ जेरै जोङो माइ खायो बेयावबो थेङ'लनिनो गोनांथि जायो आरो जोङो बावखा ओ जे खौ जोङो खौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो जोङो ओ मारा नानायाव गोनांथि ओ बियो उखेन होनो बेख खौ जोंनि ओनसोलाव फ्राय गामियाव बेलेग बेलेग होनो नामाथाय
औ जोंनि ओनसोलावबो हुखेनखौनो होनो इखौ दायो नोंथां बुंनायखौ
खौबो औवाजोंनो बानायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरो जों जेखौ ओंखाम एरग्रा बा खादौ होनो बेखौ ओंखाम एरखाव खौ बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो
औ औ
आरो ओ जेखौ जोङो सागं होनो बा दालि खाता होनो बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो
औ औ बे मैगं होरि साग्रायाना
औ औ बेखौ जोंनि ओनसोलाव सागं बुङो बा दालि खाथा होननानैबो बुङो आरो
अ माने जोंनि ओनसोलाव मा होनो आं बेखौ मिनथिया नालाय
औ आरो औवाया गोबां रोखोमनि दङ' गोबां -गोबां खामानियावहाय बेखौ बाहायो जेरै औवा बु बुरखा औवा फिसाखौ औवा थेरे बुङो औवा गुबै दङ' गोबां रोखोमनि नामै दङ' नाथाय आङो मिथिजोबा आरो नोंथां
औ ओ ओरैनो आंनि मिथिनायावबो ओ जोंनि ओनसोलथिंजाय बे औवा बिजलि होननाय दङ' ओमफ्राय औवा भुलुक'वाबो दङ लोगोसे हाजोनि औवाबो दङ ओमफ्राय मोनसेया औवा गुबै बेखौ नोंथाङाबो बुंखादों। माने बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनाय जाया आरो ना खिन्थु बे हाजो हाजो नि औवा होननाया बेखौ खम नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ
उम माने जोंहानि आयं मोनहानि न'खरावबो ओ न'आव न'आव माने दं आरो ना इसानाव ओंखायनो आङो नुनाय हिसाबै नोंथांनो खोन्थाबाय आङो।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होम बा
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों औवानि बा बेफोरबायदिनो सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोन नाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ उनफोराव बेफो फोरबायदिनो बेलेग आयदानि सायाव सावरायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां। औ गोजोनथों नोंथां।
औ